हेलौ खोनादों?
माथो खोनायानो बोरै जाखो?
खोनादों खोनादों खोनाबाय। नोंलाय खोनायाखै?
ए खोनाबाय खोनाबाय खोनाबाय। फिसा फिसा खोनाथारोलै। हा?
आबाव दं?
आङो। सिफुं मावख'नो दं।
दादसो ओंखाम जाखांनानै आराम उन्दुग्लांफैदोंमोन।
मा आदार मोनजादोंलै आदायालाय?
आदारा?
औ।
आदारा दालि जहल बेनि। फ्राय। ना ना फ्राय दहाय। खाजलगाव बाजाराव। लाना फैदों बेखौनो भाजा संबाय।
ओमफाय नोंसिना। ओ जोङो नैबे आफादनिफ्राय माने। मावबादा लाहैनो नागिरदोंमोन नालाय दाख्लि। नो आफादगिरि नेहाथारिजों थिनाय जाखादोंमोन ओमफ्राय आसाम मावबादाया दाखालि थांदोंमोन आं बे मोसाखावरिखौ लानानै ओमफ्रायो गैया माथो रावबोआनो ओंखाराखै
ओंखाराखै ने खबर खबर मोनाखैमोन नामा नेहाथारिया अखानायै अखानायै जियनसो ओंखारदोंमोन खोमा आङो आङो
आंथ' थांदोंमोन दिनै बो थांगोनदां दिनै जनिफ्रायनो सासे फोरोंगिरि फाथायहरदों आं
फोरोंगिरि जोंनियाव
औ
सोर सोर सहैखो बेबा साबै सानै ने
खोमा दिनै सासेल' सहैदों
सासेल' ए मोसाग्राल'
औ
बिबोथ' मोजाङानो
जोबनाय हाबाफारिया माब्ला मोनलाय सानबिसे दंबावोमोन?
जोबनाय हाबाफारियाथ' गाबोननो जोबगोन माखासेना दानसलाबो। ओरै नोंसोरनि दिनि बे मोननैयाल'
जागायगोनसो।
औ। जागायजोनसो सानबा लाथारनांगोन ना।
उम।
जोंबो मैया माबायाव थांदोंमोन।
आमगुरियाव थांदोंमोन जोंबो।
आतसा।
फोरोंहैनो।
सोर सोर थांखो नोंसोरलाय? नामखौ मुंख' नाङा।
बैलाय दहाय खानाय दहाय खानाय सिनजाना फैनाया।
हाब खयथासोआव थाखौ नोंसोरलाय?
मैया जोङो दुइथा जालांदों खोमा। एसे लेट आरायथा जादों एसे लेट जादों। जोङो साब्रै ब्रैमोन साब्रैबो जोङो लेट जालांदों।
माथो नोंलाय उन्दुगासिनोमोन मैया आं आं
उन्दुवाखै उन्दुदोंमोन ओमफ्राय जबरजसटि लिलांदों आंखौ।
सोरो?
बेनो दुगा माराया।
मानो मानो ख्लां ख्लां जादों बियो बेयाव थांनो?
हा?
मानो ख्लां ख्लां जाबाय थायो बेयाव थांनो।
आतसा।
दुगामाराया दुगामाराया बावल' थांनो नागिरो माबाफोर दं नङाब्रा?
जानो हमनो हाला ओमफाय मैया दखान बे रायलायनाय दखाना मेथाइ जाहोनायनि रायलायनाय दखाना गैयामोन। ओमफ्राय दस्रा दखानाव रायलायबाय बाखिबो हरा होननानै आं मैया
ए मैया नों
गुजौ गुजौ जादों खोमा।
मैयाना
मैयानिया औ
मैया जानायाव गुसु लोंहोदोंना?
औ बै गुसु थान्दा लोंहोबाय ओमफ्राय
सिंग्रा थरसे थरसे नै। नैजिनैजिनै सासेयाव
मानसिया बुरजा जाथारदों
मानसिया ब्रै गासै जोंखौ लाफानानै ब्रैजिबा जन जादों आरो।
गथ'फोर एसे बुरजामोन।
दिनै सोर थांगोन ओमफाय बायाव?
बाहायथ' खिथायाखै सोर सौहैगोन
अ दिनै फैग्रा दं अट'जोंफ्राय फैग्रा दं
हा ए
ओम
सानै फैगोन
बिसिनाथ' गाबोननो जोबगोन
इसना ओं गाबोन जोबगोन
होमबाथ' गाबोननो माबा जाजोबगोन बे बिलफ्रा‌।
गाबोन गाबोनजों गैयासोमोन। ओं उम
जानाय नङा।
मानो मानोमोन? नोंङा नोंना मोनगोन सिनथा खालामनाङा नों। खोनाबाय
एसे थाबथा थुबथा खोनादों। औ दे खोनाबायबा
ए मोनगोन सिन्था खालामनाङा।
मोनगोन दा ने आं सिन्था खालामखायाखै खालामनाया नोंनिफ्राय नोंनिफ्रायथ' सिन्था खालामा आङो।
सिगांनिखौ नोंसिना जायाखैनोबा खामानियानो। एखाइन्थ' खोनादोंना?
औ खोनाबाय आं।
ओइ सासे गथ' हर खननानै होदों एसे दिगदार जायो दाहाल थुंग्रिलै मारैबो नांगौमोन
हमफ्रांगोनलै बोरैबा
हा
सानै मोननै हमजाया नामा सिस्टेमा?
ओहो बावगाराखै बेयाव परतेल नरमेलावसो औ सरासनस्रायाव
ए माबाफोर खौरां लाहरनो नागिरदों बेयो
हा खोनायासै
दानजानानै बुजिखाबाय बियो।
औ
बे। माबायासै हरफिनासै दा हरफिनोसै आं।
दा रायज्लायहरदो।
दा रायज्लायनोसै आं ओमफ्राय बोथोरा मारै।
बोथोराबा गला खुनाबो थानो हाया गाननाबो थानो हाया फांखायावबो थानो हाया। बायेरायावबो थानो हाया बेबायदि थार। थासारि जाबायलै मा खालामबावनांगौ जाखो।
बे समाव एकदमबारे बै सरलपाराया ओरै माबाजों हाबनाया। ओरै बिसमुरिजों हाबै हाबै हाबो। हाबनानै ओरै सिददा थांनानै हाग्राबारि गेजेर गेजेर गेजेरजों। बेजों थांनानै मोनसे दै। बेयाव। उलथा फानि दैया बेखौ बारनानै। बारलां नांगौ। सिखोना जोहोलावनि बै माबाया। जेनेबा हाग्राया। औ बेखौ। बारलांनानै मोनसे सरलपारा होननाय दै मोनो। एगदम ओरै बायदि। मोजां हाजो दं स्राय स्राय दै दै गेजेराव दंफां फांसे दंलायबो बे दंफांआव जिरायदो ना हम। साम हमदो। ओइदस गोजोमनानै थादो।
जोङो थांखि जोङो थांखि लानोसै नामा?
थांखि लाजायो थांखि लाजायो।
आराम।
बुधबारफोराव।
थांखि लानानै बेखौ थाब। खालामनांगोन।
होमबालाय गेस सोनांगोन आंना। आंना गेस सोनांगोन।
गेस अ औ होमबाथ सिन्था गैया।
औ फिसा औ। बेखौनो खालामनांसिगोन आं थांनायखौ मि। फैस' फैसाथ खांनांगोनसो नालाय। ओमफ्राय माबायालाय बि माजों बिरगोन बिरनाया?
लिरनाया बेखौ माबा मोनसे बेब'स्था जागोन दा उनाव सावरायनायनि गेजेरजों।
सावराय गेजेरजों। अट'जोंथ' थाङानो हानाय नङा लोय।
अट'जों हाब खस्थ' जागोन बिरादनो।
दा बिर जायोब्रा ओमफ्राय।
बिहिर जायो दाथ' आ जायगाखौनो मोननाय नङा।
उबा गैबावला दस्रा दै।
खाथियावथ' बेजों नामजारियानो बेल' ओमफाय।
बै एस दं बाथौआव बाथौ।
बाथौ।
ओ ओरै माबाथिं।
क'क्राझाराव।
द। ओरै माबाथिंसोलै माबै मावरिया मावरिया।
मावरियाया। जायगा मोजांबा। मावरियाखौ खोनादों खिन्थु थांफेराखै आङो।
आंबो थांफिराखै मा। बे मोजां नों। बिसिनाव सोंनांगोन म। बिसिनिथिंनि मानसि दंना। जोंनाव बिसोरो मिथिगोन मावरिया माइ दं बेनो मिथिगोन नोंजों खाथियाव थानाय दुगामाराया।
ए बियो
ओ दुगामारायानो मिथिगो दुगामारा मिथिना
बे मोनथिगोन ओ बेखौ दा खबर लालायनोसै।
बेयावनो मोजां जागोन बायदि मोनदो आं।
मोजां बा थ' थांजागोन
अमा बिदनखौ लांसै
उम
अमा बेदर लांसै बरिया एवनोसै दाउ एसे ज हांनायाथ' अबाव हांनो गरमाव
सान्दुङाव दोनबानो एसे हांनाय जाखायो दरेक्टनो दा
हांजागोन।
औ।
ना हमबाय आराम हांजाबाय आरो। बेखौ खालाम मारनांसिगोन ओ खालाम मारनांसिगोन। मोजांनो बे ज' सावरायनोसै दा मोनायाव। बलजा खानाय मिथिनांगौ। ओ आराम अ बुदबाराव बुधबार बुधबार मे बुधबार मे बुधबार जागोन जानो? जायखिजाया बे सप्तायावनो। बै सप्तायाव बै सप्तायाव गाबोननिफ्राय गाबोननिफ्राय सप्ता गोदानाव गाबोननिफ्राय सप्ता गोदानाव उम।
खिन्थु थाब लायाबा अखा गोलैफिननो हागौ।
औ थाब लानांसिगोन अखा गोलैबाथ जाननाव अखायाथ' गोलै खागोन खानाया।
खाया गोलैगोन बोथोरा जिबायदि गरमाव बाब्रे बाब बे काल-काजलगाव बाजाराव बेरायहैबाय हाब
उम
हांनाय बायदि रु रुनाय बायदि मोनबोलायथारबाय। खुसेर बिदै गुसु लोंबाबो जिबोआनो खालामनो हायासै फाग्लासो।
गोजोन लायाखै
उम।
बिदिनो जायोलै बे गरमआबो।
गरम बोथोराव बिराद दिगदार।
ओमफ्राय नों हरफिनो ना मायो?
दाय दसे थानानै हरफिनसै। दसे
दसे थाना हरसै? उन्दु ग्रोनोसै।
उन्दुग्रोसै औ।
ए दे होनबालाय उन्दुगोरदो।
औ
दाहाय हरफिन दे।
औ मोजांना सावरायफिनसै।